औ।
अ बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों नोंथाङा सावरायलायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
बैसागु फोरबोआथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो नङा होनबा?
औ नंगौ।
हारिनि मोनसे सोदोमस्रि आयना मोनबा जाथाइ फोरबोनि जे माहारि फोलेरनि समाजारि जिउ राहाया बेरखाङो बेबादिनो बे प्रहात फोरबोआनो जाबाय रंजालि बैसागु। बे अनजालि बैयाखौ बैसागुखौ बर'फोरा गागजा गाजा गोमजायै फालिनाय जायो‌। बर'फोरा सैत्र दाननि जोबथा सानखौ मोसौ बैसागु महरै फालियो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ।
बे सानखालि फुङाव बर'फोरा मोसौखौ थुखैस्रां लोबस्रां खालामो आरो मोसौ फुजा होयो गलनि माफ्रोमबो मोसौखौ गं आरो आसुगुराव थाव गुबै फुन फुनना होयो लोगोसे ओंखामदोनि हांगारजों थाव गुबै गलायना इन्दि देन्था एबा औवा हासुंजों मोसौनि मोदोमाव गोबां बेंखन दागो फुनना होयो। सानसे सिगांनो सुनानै लाखानाय लाव फान्थावनि मालाखौ आखाइयाव लानानै मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय दिहुनना दिग्लिथि बिबांजों बुज्राब बुज्राब दैसा एबा फुख्रियाव। थुखैनो लांनायखौ नुनो मोनो।
औ
बिनि उनाव मोसौफोरखौ दिहुननायनि सिगां बिगोमाया माफा माफा खुलुमो मोसौखौ थुखैनो लांनाय लामायाव लाव फान्थावनि माला सुखानानै लानायनिफ्राय लाव फान थावनि साखा हानायखौ दिहुन्नानै मोसौफोरनि मोदोमाव खुबैनानै मेथाइ खनै खनै ओ मोसौखौ थुखैनो लांनायखौ नुनो मोनो आरो
बिनि उनाव ओ मोसौखौ थुखैनो गलिनिफ्राय दिहुनलांनायनि उनाव गोबोरखिखौ गारनानै गलिखौ फोसाबनाय जायो
औ
सोलायना गोदान फागा होनाय जायो। आरो बर'फोरा मोसौखौ लोखि साननानै सानो होननानै गोदोनिफ्रायनो मानिबोयो आरो आरो गोदोनि बोराय बुरैफोरा औ
औ
गोदो-गोदोनि आबै आबौमोना बा मानसिफोरा जायनि न'खराव मोसौ-मोसौ दङ बिनि न'खराव ओ लोखिया दं होननानैबो सानोमोन। मोसौ गैजायै न'खरखौ दुखुथिया आरो हावरिया खा-खाफाल होनना साननाय जायो आरो मैसागु मोसौ बैसागु सानाव मोसौखौ ओ रग बियादि गैयि मोजां मुस्रि आरो एरनायजों हास्थायनानै मोसौफोरखौ मान होयो आरो फुजिनायखौ नुनो मोनो दा नोंथांमोननिथिंजाय ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबादि फालिनाय जायो?
जोंनिथिंबो बेबायदिनो फालिनाय जायो सैथ्र दाननि जोबथा सानखालि मोसौ बैसागु महरै फालिनाय जायो। मोसौखौ बे सानखालि गलिनिफ्राय दिहुननानै ओ दैसा एबा फुख्रियाव थुखैनो लांनाय जायो मोसौ थुखैनाय समाव बेयाव लाउ फान्थाव हालदै बायदिनि माला गानहोयो एबा सारनानै होयो मोसौनो थुखैनाय समाव बिनिफ्राय नैथि सानखालि ओ जेनबा मानसि बैसागो होनजायो मानो होनोबा नैथि सा ऐखालि गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय खुलुमनाय बायदि खालामो
औ
बेनिफ्राय ओ बैसागुनि से खालार खालि ओ बर'फोरा फुजा होयो एबा बाथौ गोदान दोमनाय ओ फुजा होयो सोरबा सोरबा
औ
नोंगौना नोंथां नोंसोरनिथिंबो बेबायदि होयोना बैसागुनि से खालार खालि बाथौ गोदान दुमो
औ औ दुमो गासिबो दुमनाय जाया ओ बिदिनो नखर ओ न'खर लाना न'खर गासैबो दुमा आरो सोरबा दुमो सोरबा फुजाल' होनानै दोनो जोंनाथ' मोसौ थुखैखालि फुङाव रायदों बिलाइखौ न'मा न'नि उखुमाव थेबखनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो जाहाथे गाज्रि बारहावा दायना जोगुना राव बो इनाय मावनो हाया होननानै फोथायो
ओ नों
ओ बेनि उनाव ओ बै सानाव हाग्रायाव गोखा गोखै खांनानै बेदरजों एवना जायो। आरो जौबो लोङो।
बेयाव गासै बेसेबां बेसेबां रोखोमनि
बिनि उनाव गोदान बोसोरनि गिबि सानाव आद्रा
औ।
फुङावनो खेराइ फुजानि ओ खेराइ फुजा होयो जायखौ जेनेबा जाहाथे ओ बोसोर गोदाना मोजां मोजाङै थाङो। गोजोन आरो सुखुयै फिसा फिसौआ मोसौ मोस मोसौ मैसोआ जाहाथे बेराम आजार जाया बेनि थाखाय फुजा होयो आरो। बेनि उनाव न'खर न'खर खुंखा गोखा मैगं दाउ एबा अमा बेदर एवनानै न' न' जालायो। बेनि उनाव बैसागुखौ बरायनायनि उनाव ओ हिन्जाव बा हौवा सेंग्रा सिख्ला गासैबो जयै ओंखारलायनानै न'खर न'खर ओ मागिनो थाङो आरो उन्दैया गेदेरखौ गेदेरा उन्दैखौ मान होलायो। बेफोरबायदिनो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव सोलिगासिनो नङा होनबा नोंथां?
आरो बैसागो जोबथा सानखौ माबायदि बिदाय होनाय जायो?
बैसागुनि जोबथा सानखालिथ' जोंना ओ माइ माइरं रांखावरिजों जयै जालायनानै बैसागुखौ बिदाय होयो आरो बे सानाव जोंना स्नि जाथोनि गोखा खांनानै ओंख्रि जायो। आरो जौ लोङो मोसायो बेबायदिनो गानजा गाजा गोमजायै गोदान बोसोरखौ बिदाय हरनाय जायो आरो।
नोंसोरनिखिजा बैसागुआव माबा
बैसागुआव ओ मा मा दामग्राफोर लानाय जायो?
बैसागोयाव बर'फोरनाथ' दाथ' ओ खाम सिफुं सेरजा लानाय दंमोन नाथाय बेफोरखौ दा बारा लानाय नुनो मोनला जबा खाम खाम सिफुं बेखौल' लानाय नुसै आरो हारमुनि
औ। जोंनि ओनसोलावथ' बांसिनानो ओ सिफुं जथा हारमुनियाम खरखा ओ गंगोना जाबस्रिं ओ दामग्रा आइजेंफोर खौ दाबो लानाय खौ नुनो मोनो आरो। दाबो सोलिगासिनो दं जोंनि ओनसोलाव
खायसे खायसे जायगायाव नाथाय नुनो मोना खम जालांनो हमबाय।
बेफोरबायदिनो गोबां मेथाइफोराबो गोमालांनो हमबाय।
औ।
दामनाय रोजाबनाय बा मोसानायफोराबो गोदोनिख्रुय एसे खम जालांनो हमबाय।
औ खुगा मेथाइफोराबो गोमालांनो हमबायसै नङाना?
औ औ।
आथिखाल जुगावथ' बैसागु बोथोराव मबाइल ओ दामनानैसो मोसानायखौ नुनो मोनो नङा होनबा?
औ। फोजोबनाय जाबाय।
अ दे नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।